हेलौव खोनादों ना? थां
औ खोनादों।
औ नोंथाङा आंखौ दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन।
औ नोंथाङा दायो ओरैनो मा खालामबाय दं माबाफोर बेस्ट' दङ नामा?
नंङा ओरैनो दं।
औ।
हर जाबायना हरनि समाव मा खालामनो ओरैनो थागोन।
औ बे होमबालाय आं नोंथांनो फंनैसो बाथ्रा सोंनो लादों थ' नोंथाङा आ बेनिफोरनि सोमोन्दै एसे गुवारै फोरमायनो हो आरो ओ आङो बे गाननाय जोमनायनि बेलायाव एसे माने ओ सिनो नागेददों। माने जों ओ आं मानसिफोरनिफ्राय खोनादों आरोना जोंनि बे बर'नि बे गाननाय जोमनाया आं जोबोद मोजां समायना नुयो आरो बे जोंनि बर'नि द दख'नाफोर आरो बिथिं बे आर'नाइ दङ ओमफ्राय बिखौ दख'ना आरो बि आर'नाइनि बेलायावनो आङो नोंथांनो सि इदि सुंनो नागिरदों आरो दा बे दख'नाफोरखौ माबाय उम दायो जेनेबा माबायदि खुनदुं माबायदि खोदोमफोरखौ बाहायो जेनेबा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
बेफोर माबायदि खुन्दुंआ मोजां माफायदिया मोजां बेखौथ' आङो बुंनो जेबो आइदिया गैया
औ
कारन आंबो दाया नालाय
औ नोंथां गामियाव बेबायदि दख'ना दाग्रा बेबायदि हिसानसालि दंङोना गैया नोंथां
जोंनि गामियावथ' बिदि दानाय नुला दायो गोदो दायोमोन
औ माने दा माने बे आथिखालाव बे हिसानसालिफोरा माने गोमालांगासिनो हमबाय आरो ने दारमाने आथिखालाव बे बेनो आरोना माने गासैबो जेरै दा लासै लासै दा मदार्न जुग नालाय गासिबो जेनेबा लासैनो गोमालांनो हमगासिनो
मा
आ थिगानो जेनेबा जेनेबा जोंथ' आथिखालावथ' जेनेबा फैसा होब्ला जेनिबो आंखाल गैया अब्लाबो जेनेब ना ओ गाव दानानै जुदि गानो मोनोब्ला बियो माने जोबोद मोजां आरोना जेबो माने बेयाव दाउट थाया बियोबा माने मोजां जायो आरो ना गाव गोसो बायदि आगर होननानै बायदिसिना खालामनानै गोसोबायदि
औ
ओ बेबायदि खनसेबो दाफेरनो मोनाख खै ने दख'नाफोरखो
सिगाङाव जोंना बिमाया दायोमोनना बेयाव एसे दानाय आरो। ओमफाय बिदि
ओमफ्राय आरो बे आर'नाइफोरालाय
दाफेराखै माबायदि
आरो नों बिथांमोना माबाफोर दबावगौमोनदां ओरै माबाफोर सोंनांगौ दङबा सोंनो हागोन।
मा सोंगोन।
नोंथां।
हा?
खोनादों?
अ खोनादों।
ओमब्लाय नोंथांमोननि गामिनि थासारिया ओरैनो माबायदि जेनेबा नोंथांमोननि गामिया माने माबायदि नोंथांनि गामियाव सोमोन्दै गामियारि जिबायदि थासारि बेखौ एसे
जेनेबा बे नोंथाङाथ' जेनेबा दा टाउन नावसो दङ नालाय बेनिखायनो दा माने बे टाउन आरो बे गामियारिनि ओ गेजेराव ओ फारागा मा? उम।
थानानै माबायदि मोनो? आरो बिथिं ओ गामियाव थानानै माबायदि मोनो एसे माने नोंथांहाथ' दा ओ गामियावनो थानानै जेनेबा देरबोबाय बिथिं दा माने दा गेदेर लाव जानाय फ्राय दा माने बाहेराव टाउनफोराव थां थानांगौ जाबाय बेनिखायनो दा नोंथाङाथ' माने बेबायदि एक्सपिरियेन्स जाबाय दायो। बेखायनो दा बे टाउन आरो बे गामियाव थानायनि गेजेराव जेनेबा एसे फारागखौ बुंनो हागोन नामा?
गामियाव साबसिन मानो होनबा जों मा गोसो बेखौ जोङो बारिफोराव नागिरनानै मोनजायो खिन्थु टाउनफोरावनो बिदि मोन फिसानिफ्राय लानानै गासैबोखौनो बायनो गोनां जायो। बेनो आरो। मैला दा खोल गारनोबाबो नों फैसा होनांगौ जायो।
उम।
आरो बिथिं जानो थाखायबाबो फैसाजों होनानै जों बायनानै जानो गोनां जायो जानो थाखायबो फैसा होनानै बायनो गोनां जायो आरो गारनो थाखायबो फैसा गारनो गोनां जायो बिदि आरो गामिया साबसिन।
माने टाउननिख्रै जेनेबा गामिनि थासारिया एसे मोजांसिन साबसिन आर' ने।
औ।
नंगौ मोननाया जेनेबा गामियाव जेसांखिबाबो जेनेबा बेबायदि जिखुनु माने मोजां फ्रेस फ्रेस जानाय लोंनायफोरखौ जेनेबा मोनजायो आरो ने। ओमफ्राय टाउनावथ' जेनेबा गासिबो बुस्थुफोरखौनो जोङो बायनानै जानांगौ जायो आरो ए तु जेथ जेनेबा बायनानै जानांगौ जायो आरो बे जोंथ' जेनेबा बे बायना जानाय बुस्थुफोरखौथ' जों मिथिया बेखौ बबेनिफ्राय लाबो दों माबायदि बेखो जेनेबा बेनि आबाद मावनाय स्टिलफोरा बे जानाय बुस्थुफोरखौ जेनेबा माबायदि आ आबाद मावो बेफोरखौथ' जों मोनथिजोबा ना। नाथाय बा गामियाव हलैबा आरो जों गावबो गायनानै जेनेबा दाथ' दैलां बोथोर नालाय बायदिसिना बे बहल, जिंखा, खां ख्रिख'ला ना। बेफोरखोथ' जेनेबा गामिआ रि ओनसोलावथ' बेफोरखो जेनेबा बायना जानायनि गोनांथियानो गैया। नङा होमबा नोंथां?
औ।
नाथाय दा बे टाउनावथ' आरो नों बे गुबुननि न'खराव रुम भारा थाहैगोन बेवहाय नों बबेथिं बेबायदि बेबायदि बहल जिंखा गायगोन बेबायदिनो नो बायना जायाबा उफायानो गैला आरो ना। बेनिखायनो आ जेनेबा नंगौ माने बे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बे टाउननिख्रुइ जेनेबा गामियारि थासारियानो बे गामियारि ओनसोलानो गामियाव थानायानो जेनेबा मोजांसिन आंबो सानो आरो मानोना गामियाव जेनेबा बे बारहावायाबो मो जां फ्रेस मोजां बेबायदि जेनेबा जों बारहावा खो मोनो आरो ना। आरो बेजों लोगोसे बेबायदि जानाय लों नायफोराबो फ्रेस फ्रेस जेनेबा जों मोनजायो आरो नाथाय ओं।
औ
लानो हागोन नामा?
बिदि आरो
औ।
उम दा बे गामियावथ' जेनेबा एसे बेबायदि दावराव दावसिबो जाया मानसिफ्रा जेनेबा गामिनि मानसिफ्रा मोजां माने गोबाव गोबावबो माने हराव थाया माने मोना आतथा नयथा जाबानो माने बेफोराव ओंखाम जायो थाब उन्दुयो नाथाय दाम थ बेबायदि नङा एगार'थाफोराव ओंखाम जागोन मोन नानै बायदिसिना बेबायदि गोबाव जायो आरो ना गाय गामिनि थासारिया बेबायदि नङा आरो बेनिखायनो आं आंबो गामियारि नि माबाफोरखौनो आंबो जोबोद मोजां मोनो मानोना ओ जेनेबा गामियाव बेबायदि उम जेबो माने प्रब्लेम गैया आरोना बेबादि आरो गामिनि बे साखाथिनि मानसि फोरजोंबो बेबायदि जेनेबा ओ साखाथिनि न'खरफोराव थांनो गोसो बा थांजायो बेबायदि जेनेबा गिदिंलाबायनो हायो आरो नाथाय टाउनफोरावबा माने आ जेखौबो माने फोथायनो हाला आरो ना आं माने दाखालिसो जेनेबा मबाइलाव भिडिअ' नुसै भिदिअ' मोनसे नुनायमोन आरो ना ओरैबायदि जायगा माने जि जायगायावनोखि रावजोंबो रावहाबो जेबो सोमोन्दो गैया माने ओरैबायदि जायगा जेनेबा बे मानसिफोरा बिदि लारि लारि रुमफोराव माने बिदि फारा थायो बे रुमनि मानसिया बै रुमनि मानसिजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो बेबायदि परिसिति नाथाय बेफोरखौ जोङो जुदि सा साननोब्ला माने जोंनि गामियारि थासारिया जोबोद मोजां आरो ना। सासिया गुबुन सासिखौ जों बिदि मदद खालामनाय बायदिसिना माने जा गामियावबा जानाय लोंनायनिफ्राय गासिबो बिथिङावनो जेनेबा मदद मोनो आरो नाथाय टाउनफुराव बेबायदि गैला आरो टाउनफुरावबा गासैबो गावबा गाव आरो ना? बेबायदि जायो आरो टाउनफुराव। बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला बे गामियारि थासारियानो जोबोद मोजां होननानै आंस सानो आरो
औ।
नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
औ मानोना, जों जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा गामियावनो थानानै देरबोनाय नालाय बेनिखायनो जों दा माने आ दङ' आंहा बहुत। टाउनपुराव थानायनि एक्सपिरियेन्स बेखा बुंनो हायो आरो
औ।